हेल'
हेल'
अ खोनादों ना
अ खोनादो मा
उम ओइ दङ ओरै ओरैनो औ जिरायनानै दं
माबोरै अ माबोरै खबरफोरा
खबरा मोजाङानो दासान्दि नोंनियालाय
मानो ना आंनियाबो इदिनो दे होमबा जों जोङो माबानि बारहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे रायलायनि ना
औ औ दे रायलाय जायो।
आं बुंग्रोनोसै होमबा
औ दे
अ माने ओ गोदोथ बारहावाया इमान गुबुंले नङामोन खिन्तु दा आथिखालाव माने बारहावाया माने गोबां गुबुंले जाबोबाय माने नांनायनि बारा माने
औ
जाहोन फोराबो गोबां माने ओ जेरै बिफां लाइफां गायै बिफां लाइफां गैया जालांनाय। गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि कल खार खाना आरो बि गिदेर गिदेर बिल्दिं ओमफाय बिदिनो ओ बिदिनो जायगाफोरखो दोसा खालामनाय ओ
औ
माने न' न' खाथिफोराव बिदिनो जेनेबा टाउन सहरावथ ओरैनो माबाफोरा जायगाफोरा प्लास्टिक माबा माबि जाबोर जोथओरजोंनो लेथ्रा जाखाजोबनो थायो माने
औ
खिन्थु जोङो गामिफोराव इफोरखो एसे मोजां खालामनो हायो ओ न' खाथिफोराव गोगलैना थानाय प्लास्टिक फोराथ' सेवनानै थाङा ना मालाबाबो बे प्लास्टिकफोरखौ माने न'फोराव न' खाथिफोराव एबा गामिफोराव जोङो क्लिनेस भिलेज खालामना दोनबाथाय माने जायगाया मोजां जानानै थायो आरो गामियै मोनसे कमिटि दानानै इदि खालामबा माने गुबुं ले जानाया एसेबाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो दा बिल्डिं लुनाय फोरखौथ हमथानो हाया मानो होनबा सबनियावबो फैसा थाखा दं बयबो बिल्डिंआव थानो लुुगैखायो। ओंखायनो माने इफोरखो माने इदि फिसा फिसा खामानिखोनो फारसेनिफ्राय मावबोयोबा माने जों इसेबाबो मोजां खालामनो हागोन। होनना आं सानो आरो दा दे प्लास्टिक बुस फोरखो माने गाव बाहायनाय खिनिखो गावनि नखाथियावनो सावनानै होयोब्ला गावनि लांगोनानिफोरखौ मोजाङै बुथुमनानै सावोबा माने मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। ओ ओमफ्राय जेरै बिदि टाउन सहरफोरावथ मोनसेबो माने माबा इदिनो गिदिर गिदिर गावसोरनि बिल्डिंफोरखौ गिदिर गिदिर लुयो माने न खाथियाव मोनसेबो दंफांखौनो माने गायनानै लाया रावबो दा जों जोंनि - खाथियावनो माने बिल्डिंआनो बेसेबा बुरजा दोङो नखरसेनिया थेवबो इसोरो माने गावसोरनि न' खाथियाव सायानि थाखाय फांसेबो बिफां गायनानै लायाखै दा इदि गाय ना लायैयावनो माने नोंबो गायाबा आंबो गायाबा बिफां गायनायानो गैया जालांनानै इदियावनोथ' बारहावा फोरा बुहुत गुबुंले जादो जों दा अख्रांङाव नायबा स्टारखौनो नुला आगोल एममान स्टार नुयोमोन
उम उम
दा सहरफोराव बांसिन इदि जादों आरो गामिफोराव नाथाय नुयो जोङो स्टारफोरखो दासिमबो एसे एनै
औ
मा एम्फौआ इफोरब गोमालांनो हमबाय नु लानो
औ
आगोल गामिफोराव बेफोरखौबो नुयोमोन माने गामियावबो बुहुत गोमालांबाय
औ
अख्रांखौ नायबा माने अख्राङानो बोरैबा दोमैलुसो जानानै थाखायो स्राङानो नंला
औ
सम हेल
औ खोनादों औ खोनादों औ।
दे नों एसे बुंदो दे।
ए आंबो नुनो मोनदों बिदिनो गामि गफायाव बिदिनो गोबां माने माखासे मानसिफोर दङ माने बुंनानै फोजोबनाया आरो माने बादा होसेयावबो माखासे सुबुंफोरा माने मानिया आरो जेरैबायदि प्लास्टिकफोरखौ हाय जानला मोनानला जेराव मोनो बेयावनो गारलाबायनो नाङा होननानै बुंलाबो बेफोरबायाददि मानिलायैयावनो माखासे माने जेराव मोनो बेयाव गारलाबायनायावनो बेफोरावनो माखासे गुबुंले जानो हमदों। जेरै नाखि जेरै बिलो बिलोमाफोराव जेरै जोङो नुनो मोनो। जेरै जे जायगाफोराव गारथावा माने गारनाङा बेफोर बायादियाव गारसोमनानै गारबोयो माने बेयावनो माने लानानै जानोसै मेथायफोरखौ जेनबा मथाइफोर हमनानै ला लानानै जानोसै ओमफ्रायो माने बिसोरो लाबोफिना मानि बेयावनो गारबोयो बेफोरबायदि जायो आरो मानि जोंनि बे बांसिन गाज्रिसिन जानाया जाहैबाय माबा प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव बांसिन गाज्रि जानायखौ नुयो आरो मानो होननानै बुङोबा प्लास्टिकनि बाहायनाया बांसिन जाबायना दानिया उम सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबाय आरो बेफोर बेखौ माने जोङो एसे खमाय लाङोब्ला माने प्लास्टिकनि जायगायाव दस्रा बुस्थु बाहायोबो माने जोङो बेफोर माने मानि सेवग्रा बुस्थु थाब सेवग्रा बुस्थुफोरखौ बाहायोब्ला जोङो आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय एसे रैखा मोनगोन आरो गुबुन खोथाया जाहैबाय माने बिफां लाइफां दाननाय बिफां लाइफांखौ दाननायनि जाहोनावबो जोंना बिराद माने मोनसे बारहावाया गोबां गुबुंले जाबाय आरो माने बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों माने माबा बारफोरा माबा जायो नालाय मा होनो फिल्टार जानाय बायदि जायो नालाय। उम मा खासे गुबुंले जेरै बारहावाफोरजों जेरै गुबुंले फैयोब्ला माने हाद्रि हाला फैयोब्ला जेरै बिफां लाइफांनि जेरै बिलाइफोराव नांथानानैहाय एसेबाबो जोङो बारनिफ्राय माबा मा होनो हाद्रिफोरनिफ्राय एसे बासायनो हायो आरो। बेनिखायनो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बांसिन दानफायालासिनो गायोब्ला साबसिन जागोन आरो माने दा दानि दिनावहाय गायनायनिफ्राय माने बांसिन दानफैनायखौसो नुनो मोनसै आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरै जेरै गेसाव गोफोन गारनाय जेरै जिब जुनारफोर थैयोब्ला बेफोरबायादिखौबो माने जोङो जानला मोनला गारो आरो माने फबनायनि सोलाय जेनेबा फिसा फिसौ बुस्थुखौनो हमना लादो जेरै दाउ मासे थैयोब्ला बा सैमा मासे थैयोब्ला जेरै जोङो टाउन सहर फोराव बांसिनाखौनो गारनायखौ नुनो आरो बस्ताफोराव सोनोसै माने प्लास्टिकफोराव सोनसै फोरनि गेजेराव आरो दैयाव ज आरोबावसो बिनि बिनि गेजेरजोंहाय जोंना बारहावाया बांसिन गुबुंले जायो माने मानो होननानै बुङोबा बेयाव प्लास्टिकआव सोबावबाय आरो गेसावखा बुस्थुखौ आरो दैयाव गारबावबाय दैयाबो गुबुंले जाबाय आरो बारहावायाबो गेसाव जाबाय बेबदिनो औ प्लास्टिकआथ आरो थाब सेवनानै थाङा नालाय बिनि जाहोनाव गोबां माने गुबुंले जायो आरो आरो गुबुन खोथा जाबावबाय माने जोंना गिदिर गिदिर कम्पानि गायफैबाय खाथि खाथि खा-खाथि खालायाव बेफोरनि बेफोरनि गेजेर जों मा जायो एखमबा थाव बाहायनाय थाव गनाय माने मेचनफोर बाहायबाथ थावआ गयोना आरो थाव गनाया जाहैबाय जोंनिया ओरै माखासे हाफोरखौ मान ओरै सेर सेरफोरनि मा होनो मोजां जायगाफोरावहाय थावा बिदिनो गसर बोनानैहाय जायगाफोरखौ हाफोरखौहाय बिराद गाज्रि खालामोआरो जेरै मानि गांसोफोरा रानलां जोब हमो आरो बिफां खिलिनाय फोरा जेरै थैलांनो हमो आरो बिनि अनगायैबो जाहैबाय औ मोनामनायजोंबो बिराद गुबुंले जाबोयोआरो आरो बेनि अनगायै आरो उखुन्दै गुनाय मोनसे उखुन्दैया बांद्राय गाज्रि गनाय जानांगौ जेरै बारजों गलायहैनानैहाय बिराद गाज्रि जाबोयोआरो
ओंखायनोथ दा केन्सार माबा माबि बेमार फोराबो बाराद्राय जाबोनो हमदों ना
औ औ बेफोरबायदिनि थाखायनो समाजाव बिराद मोनसे गुबुंले जाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनावहाय जोंहा बिराद मा जायो होनबा जोंना ओरै मा होनो जिब जुनारफोराबो थानो एसे उसुबिदा जाग्रा जालांबाय ओरै दाउफोरखौ नुनो मोनला माखासे दाउफोरखौ मिरि मिथि औ मिथ मिथिंगानि जों माखासे मोजां मोजां सम्पद जेरै दाउफोर माने जिब जुनारफोरखौबो जों खोमालांनो हमबाय आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो आरो
औ अक्सिजेन अक्सिजेनाबोथ खम जालांबाय
औ अक्सिजेनफोराबो खम जालांबाय
पपुलेसन बांनायजों माने बिदिनो कार्बनडाय अक्साइदासो ओंखारबाय थाबाय बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय अक्सिजेनानो गैला होनबा मा माखौ लानानै माने मानसिया थांनानै थानो ओंखायनोथ माने मानसिफोरा आजिखालि दुरबल दुरबल बेमार आजार एकदम थाब थाब थैनाय माने जिउआनो गुसुं जालांजोब्बाय आजिखालिनि मानसिफोरना बेनि थाखायनो खम बैसोआवनो माने गोबाव सम थानोनो मोनला
औ बेनिखायनो जों बेफोरखौ एसे साननांसिगोन आरो माने जों बिफांफोरखौ गायनानै सिगोन दाननायफोरखौ खमायनांसिगोन आरो बे प्लाष्टिक प्लुष्टिक बाहायनाय गे गेसाव गोफोन बुस्थु बाहायनायफोरखौ जों माबानांसिगोन आरो माने दैफोराव जेरै सेवनानै थायोबाथ खाथियावथ एसेबाबो एफेक्ट हो खायो ना
उम आरो उन्दै उन्दै गथफोरखौबो इफोरखौ माने दानि निफ्रायनो फोरोंखायोबा माने इसोर एसेबाबोथ गियान लागोन दा जों स्कुलफोराव मोजाङै बुजायोब्ला माने गथ थफोरा एसेबाबोथ साननानै ला उनाव देरनानै इसोर एसेबाबोथ सानगोन इफोरफोरखो माने इसोरखौ दा गावसोरनि बार्डेफोराव बिफां लाइफां गायनो गायनांगो होननानै खोन्थायायोबा इसोर फांसेबा फांसे बि बिफां गायनायानथ बेसे लाब जागोन
औ फांसेनिफ्रायनो उम फांसेनिफ्रायनोथ गोबां माबा खिलियोना आरो बे रजनायनि उनाव आरो बेगर सिरिगोन फिथाइ रजगोन आरोबाव खिलिफिनबावगोन ना बेनि थाखायनो जों औ साननांसिगोन आरो जों साननांसिगोन
आरो इनिफ्राय फिथाय सामथाइबोथ मोनो जोङो बुहुत लाब जायो इफोरनिफ्राय खिन्थु साननोसो रोङा इफोरफोरखौ
औ बेफोरखौनो एसे नेवसि सिगारलांनायनि जाहोनावबो बेफोरबायदि बारहावाफोरा एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों माने खायसे मान सुबुं सुबुंफोरा माखासे सुबुंफोर थायो जेरै मिथिखासेयावबो जेरै गारसोमनाय बेफोरबायादि जानो नाङा आरो ना
औ पपुलेसन बांनायाबो बुहुद माबा खालामदोलै बिदि आबहावाखौ पपुलेसनाबो बेखौ सोर हमथानो हानो दा पपुलेसन बांनाय गैयैफोरावबो माने बुहुत गाज्रि जालांबाय आरो
औ बेफोरनि
स्लां भिलेजफोर इदिनो बहुद दंना दा गाज्रि गाज्रि बिदिनो स्लाम बिलाइ जानाय दै इमान दं दै मेघालयनि खाथियावबो मोनसे बिदिनो जायगा दंना सबसे पलिउटेड जायगा
उम
जोंनि आसामावनो दा गुवाहाटी फोरानो इमान लेथ्रा जालांबाय जाय एकदम खना खनला बुहुत इदि बेमार जानाय मानसि दंथ बिदि
औ उम बिदिनो जेराव मोनो औ जेराव मोनो बेयावनो गाज्रि जेरै खना खना जमा जमा
दा इसोर एम्फौ पुलोसन बांबाय नालाय थानोबो जायगा गैला नालाय बहाथो आरो मायाव गारबावनो मायाव बि बिफां गायबावनो
औ बिनि जाहोनावनो बांसिन जाबोनायखौ नुनो मोनबाय दे होमबा ना औ
दोनथनोसै ना?
औ औ जागोन दे उम